थां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथाङा?
औ नंगौ ओ आंबो आं मोजांङैनो दङ। नोंथां आलाय माबोरै दङ?
औ आंबो
ओ मोजां दंथ'यो नोंथां। औ हो
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंओ नोंथांजों जानाय लोंनायनि बागै सुंदयै सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो समखौ होनो हागोनना? अ होनो हागोन।
औ नंगौ हागोन नोंथां। जोंनि बे जोंनि गोदो गोदायनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव नो
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगो।
हेलौ
औ नोंगौ।
औ बिदिब्ला जोंना ओ बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ जोंना गिबियाव ओ ओंख्रि हिसाबै फायो जोंना बयनिबो खुगायावनो गिबि फायो होनोब्ला अनला खारै दाउ बेनि उनावहाय सबाय साम' ओ नार्जि अमा बेफोरबायदि मैगंफोरानो जोंनि खुगायाव फा ओ गिबिसिन फोयो आरो औ लों नाय होनोब्ला जोंना जोमाय गिसि जोमाय गोरान बेफोरबो ज जोंनि ओ खुगायाव फोस फास्ट फैयो आरो बेफोरनि गेजेरावनो औ ओ दानिसिम बुंलांनाय आङो अनला खारै सबाय ओ साम' बेफोर ओंख्रिफोराहाय जोंनि ओ जानायनि ओ जोंनि बर ्र'नि दोरोङारि इंख्रिल' नङा होननानै जों मिथिगो बियो जोंनि बर' समाजजों मोनसे गोथौयैस सोमोन्दो थानाय ओ मोनसे ओंख्रिबो होननानै जोङो मोनथिना मोनो जेरैहाय जों जोंहा माबेबा माबेबा ओंख्रिखौ जोंना माबेबा माबेबा फुजा पाटाल एबा माबेबा कर्मफोराव नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोंना ओ बेफोरो ओंख ख्रिखौ बर'नि बर'जों ओ बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय ओंख्रि होननानै जोङो
जोंङो मोनथिना मोनो।
थिग बेबायदिनो जोंहा हागिबियावनो अन
यानो अनला ओंख्रि बे ओंख्रिखौहाय जोंहा बर'नि हाबायाव खैना खा खौ जायो
बे ओंख्रि नङाब्लाथाय जोंना बर'नि हाबाखौ जाफुंनाय सारनायखौ जोङो नुनो मोन
नुनो मोना जेरैहाय जोंना
ओ हाबा खालिहाय जोंहा हाथासुनि खुरनाय बुङो बे हाथासुनि खुरनायाव हा
बेयावहाय जोंना
खैना गोदानाहाय एबा हिन्जाव गोदाना बे अन अन गुन्दैखौ देनानै बेखौ अनज्ला ओ ओंख्रिखौ संनानै होनांगौ का बे अनज्ला ओंख्रिखौ जोंना इसिङाव संना होनांगौ। गावनि फिसाय एबा हाबायाव फैनाय गोबां सुबुंफोरनो बे अनज्ला ओंख्रिखौ संनानै जाहोनांगौ। बेजोंसो जोंनि बर'नि हाबाया जाफुंसारो होननानै सानो। एबा मोनथिना मोनो।
औ नंगौ।
बिदिनो ओ नोंथाङाबो बेफोरनि गेजेराव माबे ओंख्रिखौ ओ जानो गोथावसिन मोनो? आरो माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ थिग बेबायदिनो आंबो माबे ओंख्रिखौ गो गोथावसिन मोनो होननानै बुङो ब्ला बे अनला ओंख्रिखौनो बांसिन गोथावसिन मोनो। अनलाजों दाउजों औ नोंथाङा बुंलांनाय लेखा थिग बेफोरबायदिनो हाबायाव संनायजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन जोङो खाना जानाय बा मेलनि दावथिं बा न'नि फुजा होनायफोरावबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो बे अनलाजों दाावजोंखौ माबोरै सङो होननानै बुङो ब्ला जोङो अनला खौ गिबियावनो देग्रोनानै लानांगोन बेखौ देग्रोनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ ओ आधा घन्टा बा से घन्टा बेबायदि सोमनानै गुरै खालामग्रोनानै लायो। बे लांखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ देनानै ओ बा सौनानै लायो।
औ
बेखौ सैखांनानै लानायनि उनाव जोङो जा दाउ बेदर होगोन बेखौ थावआव एसे एवफ्रामनानै मोननाय बायदि एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ। आरो बेखौ एवफ्रामखांनानै जोङो दै होबाय दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बे ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावनो बे देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो सारफाव सारफाव होनानै लोगोसेनो खारै खारदैखौ होनाय जायो आरो ना खारदै, संख्रि, बान लु हाइजें जाखिनि होनो गोनां मस्ला बेफोरखौ जोङो होनाय जायो। आरो उनाव बे एवफ्राम खानानै लानाय दाउ बेदरखौबो होनाय जायो आरोना। बेबायदिनो जोंनि अनला ओंख्रिया जोबोरैनो गोथाव स्वाद गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरोबाव थिग बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा ओंख्रिखौ आरोबाव गोथाव मोनबावो?
औ ओ आङो बिदिनो बर'नि ओंख्रिहाय सबायजों साम' बेखौबो जानो जोबोर मोजां मोनो। बेखौ ओ जोंना गासैबो बर'फोरानो ओ जायो एबा मोजां मोनो होनना नै मोनथिना मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरनि अनगायैबो दानि मुगायाव बे ओ सबायजों साम' ओंख्रिखौ गोबां गुबुन गुबुन हारियाबो जायो होननानै जोङो मोनथिना मोनो। बेजों लोगोसे जोंना ओ बायदिसिना जोंनि बर'नि मुंदांखा हटेल गिदिर गिदिर हटेल बेफोराव जोङो बे ओंख्रिखौ फाननायनि जाउनाव थाखाय जोंहा गुबन गुबुन हारिआबो बे खौ‌ ओ माबोरै सङो एबा ओ साम'खौ माबोरै ओ साफा खाला खालामनानै माबोरै संनानै जायो बेखौ ओ सोलोंना लानानै बिसोरबो ओ जों साम' सबायजों साम'खौ संनो ओ रोंनानै बिसोरबो संना जायो होननानै जोङो मोनथिना मोन्दों।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंना सबायजों साम' संनायनि आदब होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंना साम' म आरो संसारखौ नांग्रोगौ बेनिफ्राय ओ जोंहा साम' खौहाय ओ न' बायदिसिना न'निफ्राय फुख्रि बायदिसिना एबा ओ दैख' ओ जाम्फैफोरनिफ्राय खननानै ला बोनाय जायो बेफोराव मोनहाबाबो जोङा ओ दानि मुगायाव दानि मुगायाव हाथाय बायदिसिनायावनो जोंना गोबां ओंखारो बेनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा साम'नि बिजानुखौहाय एबा साम'आ जा आदार जा दों बेखौ खिगारनो थाखाय साम'खौ दैयाव हरसेबा हरनै सोमनानै दोननाय जायो।
औ नोंगौ
सोमनानै दोननायनि उनावहाय जोंहा साम'आ जेबोला ओ साम'आ जेब्ला गावनि जानाय आदारखौ खिगारो एबा बिनि ओ गाज्रि सिथाबना थानाय ओ बायदिसिना गाज्रि मैलाफोरा ओ ओंखारलाङो अब्ला जों जोङो साम'नि दाखोनखौ एरख'ना लानाय जायो।
औ नोंगौ
बेखौ एरख'खांनानैहाय जोङा ओ बिदिनो मोजाङै ओ खेबसे सुना लानानै जोंहा बिनि खिबौखोहाय दानस'नाय जायो जाहाथे साम'आ ओ सोबो ब्ला थाबैनो गबोैयो बेनि थाखाय नांगौ जखानि दानस'ना लायो बेनिफ्राय जो आरोबाव खेबसे मोजां सुफिननानैहाय ओ बिदिनो ओ साम'खौ एवफ्रामना लायो बे साम' एवफ्रामनायावनो जोङा जाखिनि मस्ला मसला मसलि नांगौ बेखौ होना लानाय जायो जेरैहाय जोंहा सामब्राम गोजा साम सामब्राम गुफुर बेनि अनगायैबो जोङा ओ हालदै थाव बायदिखौ होनानै लायो। बेनिफ्रायहाय जोंहा सबाइखौबो ओ खायसे खायसेया गेसाव रुनानै कुकाराव रुनानै लायो बेनि फ्रायहाय जोंहा जेबोला साम' एवफ्रामनाया मोजाङै मोनो अबोला बे ओ रुनानै लानाय सबायखौहाय बे ओ साम'आव लुस खनना होयो।
औ नंगौ
लुसननानै औ अरखौ बुरजा सुना होनानै बिदिनो गोदौहो नाय समाव गोदौबाय थानाय समाव ओ खारदैखौ एसे एबा नांगौ जखा खानि होदेरना लानाय जायो बे खारदैखौ होखांनानैहाय जोङा ओ बिदिनो अर सुनानै मोजाङै गो-गोदौहोखांनानै जोंना न'आव मोननाय बायदिसिना जोंना ओ गंगार धोन्दिया एबा दुन्दिया नङाब्लाबो जोङो बिदिनो हाइजें बिलाइ बायदिसिनाखौहाय जोंहा ओ मोजाङै मोजांसिन मोदोमनाय एबा गोथावसिन जानायनि थाखाय बेवाय होनानै लायो बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ बेखौ दसे दोननानै खांनाय जायो बिदिनो जोंहा सबाइजों साम' ओंख्रिखौ संनाय जायो जायो नोंथां
औ नंगौ बे जोङो सबाइ ओंख्रि सबाइ खारै होनना बुङो बेयावथ' जोङो खारैनि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जे बे खारैखौबो जोङो न'निफ्रायनो बानायनानै न'आवनो जोङो दिहुननानै लायो आरो ना बेखौ थालिर बिफांनिफ्राय थारैनो बे जोंनि न'नि खारैया बे सबायाइ ओंख्रि बा बायदिसिना खारै ओंख्रिखौ जोबोरैनो गोथाव खालामो बे बायनाय सदा बे खारैया गोथावखौ एसे खम खालामोना
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांबाय सबायजों साम'जों मैगं आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि आरोबाव गोबां मैगं दंबावो नङा होमबा बेनि गेजेरावनो जोंनि नारजिजों अमा बेबो मोनसे जोंनि जोबोर मुंदांखा मैगं नङा होमबा? औ बेखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बे फाथो फाथोखौ जोङो फोराननानै दोनोना गिबियावनो खानानै बे फोराननानै दोननायखौ जोङो नारजि ओंख्रि संनानै जायो गिबियावनो जोङो बे खौ संनो थाखाय बे नारजि बिलाइनि देन्थाफोरखौ उम माने साफा सुफा गारग्रोनानै लायो आरो ना बेखौ खायसे खायसेया रुगारग्रोयो आरो खायसे खायसेया रुगारा लाबासिनोबो ओरैनो खारदै होननानै सङ नाय जायो बेखौ खारदै होनानै ग्लब- ग्लब ओ गोदौ होनायनि उ उनाव जोङो बे बेदर अमा बेदर बेफोरखौ एवब्राननानै मोनहोना लाखां-लाखानायखौ जोङो उनाव होनानै संनाय जायो आरो ना थिग बि बेफोरबायदिनो नांगौ जखानि मस्लाखौ होनानै जोङो संनाय जायो
औ
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां?
ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोबां ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नोंथां?
औ थारै नोंथां।
औ दे बिदिला